हेल' औ नोंथां बोरै खबरा
औ खबराथ' गेजेरावनो दङ नोंथां नै दाबावैस जे आङो बै दुब्लियाव थांदोंमोनलै दुब्लियाव आबादफोरखौ नायनो थांदोंमोन आङो नोंथां
नंगौ नामा मा आबाद गाय गायदों दुब्लियावलाय
दुबलियावलाय दा दैज्लां बोथ थोर मा आबाद मावनो आग दा हायाबो गोथौसो नालाय मा माइ खौनो गायनाय जादों आरो नोंथां माइ आबादखौनो मावनाय जादों बेखौनो एसे
थांगोन थाङा
आंथ' दा कलेजफोरखौ थांनायखौ गारथ'बाय कलेजाव थांथ'ला दा रैनो जिरायना थ साख्रिफोरखौसो नायगिरलाबाय दे ओमफ्राय आरो मास्टार फोरबो होनो नागिद दोंमोन आरो स्कुलनि मास्टारनि इन्ट्रेन्स फोर होनो नागिरला बायदों
औ -औ ओरैनो नोंसोरनियाव ओ स्कुलफोरा ओ - ओ सरकारि स्कुलफोरालाय खैथासो दं खाथि खालायावलाय
जोंनि ओनसोला सरखारि स्कुलफोरा दङ बारा गोबांबो नङा बिदिनो दङ मोनसे हाइ स्कुल ओमफ्राय आरो इडस एस निबो दङ ओ बासेसनि कलेज डिग्रि कलेज दङ सरकारि ओजाब खाथियाव दंफैयो मोनसे मडेल कलेज होननाय बेयाबो डिग्रि दं डिग्रि
औ मडेल कलेजाव ओ बर' बर' बिजोंनि फरायनाया गैया होननाय खोनादों ना
हले नंगौ नोंथां मडेल कलेजाव दा दासिमबो बर' आयदानि माबाखौ डिग्रिखौ होनो हायाखै जोबोद दुखुनां गोथावनि बाथ्रा गुबुन आयदाफोर दङ औं ओमफ्राय आरो प्राइभेट स्कुलफोरबो गोबां दङ आरो
औ
जा सरकारि स्कुल एल पि एल पि फोरावथ' दानि बावनि मानसिफोर गथ'फोरखौ जोङो नुुनोनो मोनला सब प्राइभेट स्कुलावनो होजोबसै आरो
औ
बदा
जोबोद दुख दुखुनांथाव जानानै दं आरो ओ
औ औ सरकारियाव एल पि फोराव होयोबा बारा गोरों जानाय नङा सानो दानि सुबुंफोरा हदियावनो प्राइभेट फयबा रोंगोन बेफोरखौ साननानै नाय जायो आरो
औ खारन ओ प्राइभेटाव होनायनि ओ मोनसे थांखियानो जाबाय आंनि बादिब्ला ओ इंलिस गोरों जागोन एबा ओ जेनेबा सरकारियाव फोरोंनायनि स्राय स सरकारियाव फरायनाय फरायसाफोरनि स्राय जोंहा फिसाजो फिसाजाया बांसिन फरायनायखौ मोजांसिन मोनगोन होननानै आंनि बादिब्ला बिसोरो एडमिसन खालामना होयो प्राइभेटआव नोंथांनि बायदिबा मा साननाय ओ दङ बिनि सायाव
आंनि बायदिबाथ सरकारियाव बेनो आरो सरकारिनि खौ नायनो थाङोब्ला मास्टारासो जोबोद गोरों जाहैयो मानोना बिसोरो एन्ट्रेन्स होनानै बा एगजाम हो नानै टेट होनानै मोननाय मास्टार बिथांमोना जोबोद गोरों आसामनि टेट जोंसो सायख'जानानै बिथां बिथांमोना मोनदों बे टेटआव गोबां मानसिफोरानो एगजाम होयो गोबां सुबुंफोरानो मास मास्टार जानो थाखाय मास्टार मोनानो थाखाय एगजाम होयो ओमफ्राय बे एगजाम खौ होनानैसो गोरोंसिना मोनो आरो ओमफ्रायसो मास्टार जाफैयो ओमफ्राय ओजा जोंनि मानसिफोर बा गथ गथफोरनि बिमाफोरा बेफोराव होनो नागिरा आरो मानोना सरकारनि स्कुलबाबो गुरु खम जाहोयो होननानै मानोना उन्दै बैसोनि गथफोरखौ गुरुत लानायानो जोबोद गोनां नायबाय थानांगौ गथफोर नालाय दुस्थ खालामो माबा खालामो बेफोरखौ नायनांगौ जायो आरो ओजा प्राइभेट स्कुलफोराव आरो बेफोर बेफोरखौ नायो नालाय बेयावनो होनाय जायो आरो एनिफ्राय हायस कुल मोनैबाथाय सोरबा सोरबा रांखावरिनि गोनांथि आंखाल जायोबाथाय सरकारियावनो होनाय जायो आरो बांसिन सरकारियाव जोङो नुयो एसे बिबांनि बु बुरजा जायो एल पि नि साइ हाइ स्कुलफोराव ओमफ्राय बिदिनो दङ प्राइभेटआवबो जायो गोजौ थाखोनि फरायनायफोरा मानोना उन्दैयावनो खाबा इंलिस रोङोबा जोंनि गोदान मदार्न जुगनि समाज जोंआरिजों बा माबानो हागोन रायलायनो हागोन बेफोरखौ साननानै होयो ओमफ्राय आरो दानि बावै ओ दानि जुगनि मानसिफोरनि माबाफोरखौ सानोब्ला दा गोबां मान मानसिफोरानो प्राइभेट स्कुलफोराव फरायो आरो ओजा सा ख्रिखौ नागिरो सरखारि बेफोरबायदिनि खोथा जायो आरो खोनानो मोनो बेफोरबायदि खोनायोना
औ खोनायो जोंनि ओनसोलावबो खोनायो
अ बेफोरबायदि बाथ्रायालाय माबायदिथो मानि थाखायथो जाामारो मानि थाखायो सरखारिफोरखौ सायखयो सुबुंफोरा प्राइभेटआव गाव गावनि गथ गथाइफोरखौ प्राइभेटआव होनानै बाबो सरकारियाव मानो मास्टारखौ नागिरो नोंथाङा मा सानो
ओ बेनो जाबाय ओ फोरोंनायनि सायाव ओ बहुद ओ खोथा फैयो सरखारनिब्लाथाय ओ जेनेबा ओ ओ जोंनि आसामनि सि एमा ओ मोनसे खो था बुंनाय बुंदों बिनि सायाव ओ बेफोरबो मेटार जायो आरो आंनि बादिब्ला ओ बुनो मोना ओ रायनो मोना होननाय बाथ्रा नि सायाव सोनारो ओ गथखौ जेनेबा बुनो मोना होननायनि थाखाय गथ सासेया फरायाबाबो बुनो मोनिनि थाखाय बुनो मोनजायैनि थाखाय ओ जेनेबा बियो फाल्थु खबाथाय फाल्थुल खालामबाय थायो गोसो जनाय नंङा बेफोरनि थाखायबो बुहुद माबा जायो प्राइभेटनिया जाहैबाय ओ ओ गथफोरखौ जेनेबा बुयो नालाय ओमफाय गिनानै बिसोर फरायो फरायनानै ओमफाय माबायो आरो ओ गोरों जायो। बेनो दिडफारेन्सा ओमफाय साख्रिनि बागै होनोब्ला ओ मासटार ओ मास फोरखौ मानो थाखाय लुगैयो होनोबा सरकारि मास सोरखौ? ओ खारन बेथना बियाव ओ नांगौनि गोजौआव आरो दा प्राइभेट हमोब्ला नोङो ओ स ओ मा होनगोन बेखौ द रोजा नङाबा स्नि रोज रोजा लसो मोनगोन। बाट नोङो बिनि बेराफारसेथिं नायोब्ला माबायाव जबाव एबा सरखारि साख्रियाव बेयाव नोङो बेनि फिफ्टि गुन सिक्सटि गुन बुरजा मोनखायो मानो होनबा नोङो औ।
होनबा रांखान्थियारि बा गावनि सेलारिफोरखौ नायनानैनो मावनाय जायो आरो ना? मानोना जों सुबुंनो मानि गोनां रांनिसो गोनां
औ औ नोंथां नंगौ औ रांनि थाखाय ओ सरकारिखौ सायख'नाय जायो मानसि
उम उम ओमफ्राय नोंथां नोंथांनि ओनसोलावलाय मा माथो डिग्रि कलेजफोर दङ?
जोंनि ओनसोलाव डिग्रि कलेज होनोब्ला उम उम मेनसे दङो ओ मोननैयानो दङ जों जोंनि खाथियाव मोनथाम जाबाय दा दाखलि बावैसो मेनसे गोदान खुलिदों कलेज जायनि नामा मडेल कलेज। बेनि जोंहानि खाथियावनो लांगोना खाथियावनो। ससे थांबानो मोनो। ओमफाय मोनथाम दं। ओ बेयावलाय मोजां फोरोङो फोरोंनाया ओ दाथ' प्राइभेटबो दंमोन साननैसो सिगां। बाट प्राइभेटआ गैला ओमफाय दा मोनथाम दं आरो बे निकासि कलेज ओमफाय मान गियानपिट कलेज ओमफाय नै डिग्रि ओ मुसलपुरनि बै ओ डिग्रि कलेज ओमफ्राय मोनसे जाबाय मडेल कलेज मोनथाम।
ओमफ्राय नोंथांनि ओनसोलावलाय मास्टार दिडिग्रिफोर फरायोबालाय बबेयावथ' थांनांगौ जायो?
ओ मास्टार डिग्रि होननाय लोगो लोगो मास्टार डिग्रि होननाय लोगो लोगो जोंनियाव ओ एम ए लेभेलनि एबा एम एस सि लेभेलनि दि एख' माबा गैया आरो कलेज गैया। जोङो डाइरेक्ट थांनांगोन होनबाथाय ओ बड'लेण्ड ओ माबा थांनांगौ ओ मा होनो क'क्राझार इउनिभारसिट टियाव थांनांगौ एबा बड'लेण्ड इउभारसिट टियाव थानांगौ। बेफोरावसो ए ओ एम ए नि बेब'स्था मोनो
नङाब्ला गुवाहाटिफोरालाय खाथि जायोना जाया नोंसोरनिसिं?
ओ गुवाहाटिया जायो गुवाहाटि नङाबा ओ क'क्राझार बे मोननैनि गेजेराव जोङो ओ बासिनांगौ जायो आरो। नोङो गुवाहाटियाव लानो ना क'क्राझाराव लानो बेसो बासिनानै जों गोजानाव थांनांगौ जायो हान्थिलांनांगौ जायो। जायो जायनि जोहै जोंनियाव फैसानि खरस रुम भारा थानायनि खरस जोङो थिखांनांगौ जायो। जायहा गोरिब थाखोनिफ्राय फरायनाय बेहा बेफोरखौ थिखांनो हायाब्ला फरायनायाव आद्रा जानांगौ जायो आरो।
ओमफ्राय आरो नोंथां बि एडसो ला बि एड फोर लाब्लासो दानि आथिखालनि सुबुंफोरा ओ मास्टारनि एगजाम होनो हायो नंगौ ना?
औ। नोंनो ओ औ बि एडआ ओ बोस बि एडआ जाबाय बोसोरनैनि कर्स। ओ बे कर्सखौ लायो ब्ला बेयाव माबायदि गथ' फिसाफोरखौ फोरोंनांगौ एबा माबायदि बाथायनांगौ? बेफोरखौ मोनो आंनि आं लायाखै लानाया। बाट आं गुबुनफोरनिफ्राय खोनानो मोनद दों। ओ बोरै फोरोंनांगौ सासे से गथ'खौ बेफोरखौ नोंखौ प्रेक्टिकेल हिसाबै फोरोंगोन आरो। बि एडआव ओमफ्राय फोरोंना नानै ओम नोंखौ फोरोंनानै एक्सपिरियेन्स गोनां खालामनानै नोंखो टेट होनो होगोन जिथिया बेखौ ओ पास खालामखांगोन नों ओ अ-अब्ला नों टेट होनो मोनगोन। ओ जेराव नोङो स्कुलफोरनि जानो हागोन स्कुलफोरनि एबा एल पि एम इ नि होनो हागोन।
उम नंगौ आतसा। अब्ला आं नोंथांनिफ्राय गोबां फरायनायनि बागै मिथिबाय स्कुलफोरनि बागै कलेजफोरनि बागै नंगौनाा ओमफ्राय अब्ला समनि आंखाल अब्ला बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
अ दे नोंथां।
अ अ अ।
उम।